हेलौ नोंथां हरफिनलायबाय आङो जामबालाय माथो खोनायासै नामा जाखो सिरि
आंहा बेमादाव जेबो होननो थाखाय गैला
गैयाबाबो होन
बिदिनो बिदिनो जेब्बो माने माबा गैयि बायदि थाइम फास बिराय खोनाया औलै मादों ओइ दिस एसे खाथियाव फैना रायलाय
गावनो होनलायबाय जा बुरजा लोगोफोर दं
अवाव
लोगोफोर लिंनानै लांनांगौ होननानै
अहाय
नोंनो थाम अवावआ
गैला गैला थैजोब बाय गासैबो
उवाव
जोब्बाय गासिबो मोनफैदोंमोन
मानो मानो थैखो फोजा हरना फोजाहै
लिंबाबो थांनो रोंला गोदाव सोरावसो
हाबा जादो नोंहाबो
इस
हाबो हाबा मोनदानायनि आहा
प्लिस न'वे, न'वे।
अय!
न'वे
ओइ मारखाबि तुमि उम मार खाबि नाखि?
गैया गैया।
लेखाफ्रा फराय मोजां गोसो हो।
फरायनोनो बायोबा।
ओइ ओइ मारै जानांगौ बिदिजों संसारा होद अबावबासो थांबाय।
लेखाबायना होदे।
मा लेखा?
लेखा फरायनांगौखौ।
बिदि हानाय नङालै।
मा मा फरायनांगौ बेबा।
नों जेबो इग्जाम होआखैमोन नामा?
उमहो!
मानो?
मा हैनो? फरायखायानो जेराव।
बा खोथाफ्राथ'।
आरे एस एस सिनि खेबसो फर्म फिलाप खालामदोंमोन ओमफाय हैयाखै आं।
सै नोंथ'?
दालाय जायाखैमोनना फर्म फिलापानो जायाखै दाबो।
थ' एस एस सिनि खौबो होआखै फर्म फिलाप खालायनानै खेनसे।
उम।
प्लिज मानो बिदि। हामा बिदि।
गिर्जायाव थांनानै होआखै आं।
आय। मायसि मोजां गथ'।
गोसो जानानै बे दिनावसो गिरजा थांदोंमोन आङो।
मा इसे मोजां गथ' आयै।
ओ गिरजा नंबावादां। अबावबा बायह्रायावसो।
बाय।
होम?
बाइ होनदों आं बाइ।
बाइखौलाय माथो होनो बर'नि?
थाथ' थांनो थांनोसै।
बाय बायदिखोनो खोनाया
बायबो होन बायखौनो होना नालाय जोंना आसल खोथायालाय बेसो
ओइ पेट्रलनि दामा बेसेलै दा
हा
पेट्रलनि दामा बेसे
ओइ मिनथिया बारायबायनो माथो
माथो एस' बारबाय ने
एक एक्स'ओ माबा ओ एकस' बिस थाखा ना मा होनदों ना एकस' दुइ थाखा
गैला-गैला-गैला
अरजाला जेबो नंला बिदिनो थाथोंसै।
दस थाखानि मेथाय मोनजायोमोनलै
हैथ खोनाया
दस थाखानि मेथाय मोनजायोमोनलै होनदां
ओम ओंखायनो भुटान थांनानै सोहैनांगौ जाबाय।
टाइम भुटानावबोथ बारायबाय।
नै भुटाना जोंनिफ्राय थाव लाङो नाथाय जोंनिफ्राय खमसिन जायो।
बिसिनाबो बारायबायथ।
आरो होम्बाबो जोंनिफ्रायथ खमानो।
माथो एकस जाबाय बिसनाबो।
माब्लानिफ्राय।
मिथिया एकस जाबाय होननाय खोनादोंमोन आं।
आयौ। गिरु बारु
नोंङो जेरावहाय भुटाननिफ्राय फैफिनगौ फैफिनगौ माने थावनो जोबजोबफिनगोन।
उम ओंखायनो आ दुंग्रा लानानै सोग्रासो जानोसै।
उम नुनो लांबा जेन माबाया हमजाया।
सह ख गया
नैनो
मोनजा नांगौ सि
लांनो मोना
गिया आंङो रावखौबो।
गिया होनाया दानो ओं जालायगोन
आं मिथियामोन लाइक नो सोरबा
बांद्राय गिनो हामानो बे मानसिया आंनि थाखाय जेबो गारासै आरोना फोर बाजे नङा नै बे गेंगे गोग्लैगासिनो आङो आयौ। ला मबोाय केेराम
मा?
खेराम। खेराम।
बड गेम सिग जनाखौ।
मागेम?
वय जामपल जामपय
ओइ गेलेबाय आं मेरला गोदान गोदान गेलेबाय थायो बे दा दा बे जानानै दंथ'यो।
गामानि दयाखैनाहा
अग
जेबो।
ओम गेम गेलेबासो एसे थांनानै दंबायदि फिल मोनो आंहा। जि गेलेनो गोरोंथाराहाय नै बियो। आं दा माबा मोननाया आं दा गेलेग्रा माबा अपनेन्ट मोननाया गेलेनो गोरोंथार मालाय। देरहाबाय बियोथ'।
नोंहाबो ट्रेनिं लादो।
माखौ ट्रेनिं लालाबायनांगौसि।
होद लाया। आखाइजों गेलेनो रोङा आङो।
अफनैननिफ्राय दंसिन जानायनि। माथो माथो बिदि गेमगेलेला बायनानै बोसोर बोसोरबा फैसा खामायलाबाय।
दे नों नों खामायदो।
गैया आं रोङा।
हो?
दसेनो बागोन आं गेलेनो गेलेबाय थानांगौ।
ओम नोंस्राथा इमेल गेलेग्रासो माथो होनबावनो इमेल प्लेयारसो नोंस्रा।
इमेल प्लेयारनो गैया इमेलखोबो गेलेयाखैलाय दसेनो। गारो मा होनो खस खालामो आरो इमेलखौबो। ओबेगोब। गोबावजों गेलेनोसैलाय बिदिसो।
ओम। फुरति बजाब दलिरा एबा
गान खनदो दे बरनि गान खन्दो
कन गान मा गान खननांगौ दे खनलाय नों नोंखौ गान खननायखौ
आं बरनि गानखौनो मिथि लाबा मा मा दंमोन लांफै लांफै होनायखौ गोदो दालाय गोदो नोंसोर मोसायामोन लांफै लांफै आं
दे खनदो ओंखायनोथन बेखौनो
आं गोसोआवनो गैयाबा लिरिक्सखौनो
सोरगोफुरिया
हुआव औ औ जोंना सोरगोफुरिआ
खन्दो दे
ना मायना रमायना सोरगोफुरिया
ओ
ओमफ्राय मामोन
ओमफ्रायथ मिथिला
सोरगो फुरि फोराव मोसानो
आंबो
थओमबा गां गांङा गां खमानो दोननो रोंङासिखै आंङो
मा
गानबाय थालायोमोन दे आं गांखौ दोनदोंमोन ओमफ्राय जिदों ओंखायसो
खोनायालै
गानबाय थाखादोंमोनदां आं बे माबाखौहाय गेलेबाय थाखायोमोन आहा गांखौहाय
ओमफ्राय
फै जिदों ओमफ्राय माबानानै दोननानै मैला जाबाय दा ओमफ्राय गाहरदों
बिस्रा आंनाथ गैलालै दडाइरेक्ट आउट खालायखादों
माबो थानांगौमोन ना केमेरा थानांगौमोन अब्ला ना जोंनि
प्लिस औ ना मेमरिस जायै
खरआव दं आंना मेमरि
हु
खरआवसो दङ रोमै रोमैनो होननो बारा गोसोबो गैबावला बेखौबो
उम
नोंना गांङा माबायदिमोनलाय आंनाथ बाथारफ्लाय बायदिसोमोन
थेम थेमखासोमोन माथो माने एखे एखेखामोन
सिङाव सिङाव औवा सोलायनायनिमोन आंना
मादों?
औवा औवा सोनाय
उम बिदिनोमोन जायखिजाया गैला जाबाय
अ